औ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां औं।
औ खोनादों ना नोंथां आंनि माथोखौ। अ नोंथाङा दायो माबा हाबाफारिफोर मावबाय।
आंथ' जेबो हाबाफारि मावाखै ओंखाम। जानानै दसे जिरायनानै दं न'नि सिलायावनो।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां।
ओंख्रैयाथ' ओरैनो माबामोनलै ना लाबोदोंमोन।
अ जोबोद गोथावानो माथो।
गोथावनो जाबाय दिनै एसे मोजाङैनो।
अ नोंथाङा दायो फैयोना नोंथां।
आंथ' ओं फ्रि।
औ ओ नोंथाङा फैयोब्लालाय। आङो मोनसे आयदायाव सावरायनो थाखायसो नोंनाव फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
आदसा ओं सावरायजागोन दे आंबो दसे समबो होनो हागोन दे।
अ आयदायानो जाहैबाय आं सावरायगोन आयदायाहाय। दाउसेन दाउलानि सायाव बा सोमोन्दोआव आं सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंजों एसे फंनैसो।
उम दाउसिन दाउला आरो ना दाउसेन दाउलाथ'। बे आयदायावथ' रायलायनो आंबो बहुत गोजोननाय मोनगोन रायलायनो सों। बे
अब्ला आङो ससे सावरायग्रोनोसै नामा नों। थां नोंजों आं मिथियो। ओ दाउसिन दाउलाना नोंथां।
औ।
बे दावसिन दाउलायावनो बुहुत ओ जिब जुनारानो गोलैयो।
औ बे दाउसिन दाउला होनबा माने अल बुहुमाव थानाय। जिब जुनार बेफोरनो सेस गोलै जोबगोन आरो।
जोङो दायो जे नुनो मोनदों ओ आगोलनि जों दाउसि। दाउलाफोरखौ दा जोंनि दा कारेन्ट समावहाय जोङो नुनोनो मोनला गोमालांजोबबाय जेरै जों आवगोलो गोबां माने दाउफोर नुयोमोन ना बेफोर दाउखौ जोङो नुनोनो मोनला दायो माने नुनोनो थांला होनजासै थैजोबलांबाय माने आरो गोमालांबायबो होनजायो
औ नंगौ बेथायाथ' नंगौ
औ दा गोमालांनायनि खार'नानो जादों जोङो जे दंफां लाइफांफोरखौ दानफायबाय थायो लामा सामा लामा गोदान गोदान बानायनो जों दंफां मेनला माने गोबां दंफां दानफायबाय थायो माबाय
औ औ बेबो मोनसे मोनसे माने हेल' औ आं माने बिनि सायावनो होनो सानदों आरो ना जों माने बे खमाय बे दाावसिन दाउला होननाय जुनादआ मानो खमाय लादों बेनि बेनि बिखय आं माने फंनैसो खोन्थानो सानो आरो ना। दाथ' नोंथांआ एसे सिगां औ एथ' सिगां होनखादोंमोन जे दंफां दानफायबाय बेयो बेथ' बे नों खाबु माने बे ओम सिदा खोथाखा बियो। आरो बिनि बागैबो आरो बुहुत माने खारन दं जे दाउसिन दाउलाया मानि थाखाय जोबनो थांदों माने। गुबुन गुबुन दाउसिन दाव दाउसिन दाउलानि जादाबो बेलेग बेलेग दंना। मासेल' दावसिन दावला नङा माने बु बेलेग ओं बेफोर मानो जोबनो थांदों होनबा फार्स्टआवनो बिथाङा होनखाबाय जे दंफां दंफां लाइफां दाननायनि आरो नैथियावनो जाहैबाय जे बोथोर बे जोंनि बोथोर माने बोथोरा सोलायलांनायनि जाहोनावसो बिदि जाहोनाव जादों माने मानो होनोबा जोङो बोथोर सोलायनाया दंफां लाइफां दानायनि थाखायबो जायो आरो गुबुन गुबुन माने बारहावा बेफोरनि था खायबो माने खमायलाङो बारहावायाबो गाज्रि जायो इमफ्राय ओरै मानसिनि संखिया बांलायनाय बांलांनाय ओ दंफां दानफैबाय ओमफ्राय ओ लाहो हाग्रा सिफायबाय जोङो दाव दावसिन दावला थाग्रानि थाग्रा जायगाखौ सिफायबाय जोंङो दा न' लुनो बेफोरबो मोनसे जाहोन आरो बिनि थाखाय। आरो थामथियावनो जाहैबाय दा जोङो जि दावगाफुनाय बोजोङो बोथोराव दङ। हमना ला दाथ' नेटवर्क बे थावार खुन्था बेफोरजों बेफोरखौथ' नों खन्द' खन्द' मोनखायो एक किल'मिटार दुइ किल'मिटारनि खाथि खाथिनो मोनजो सान्दो नोङो एरिया मोनसेयावनो गंबा सयटा थागोन बा बेयाव मा रेयेडेसन होनाय मोन जे माने उदपन्न' जायो आरो बे औ रेयेडेसन होनाय बे टावारानो म ने हगारो आरो बियो दा बेनि थाखाय जि जायगायावहाय बे रेडियसन होननाय बुस्थुआ ओंखारो बा उजियो बे जायगायावहाय माने दाावसिन दाउलानि बे आयुआ खमायलाङो बा एसे थानोनो हाया माने बे खन्द एसे मानो होनबा बिसोरना मोदैमा फिसा बा बिसोरो ओ आदार नागिरनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांगोन अब्ला अब्ला बिसोर होमबा बे बे खन्द'आव थांबा बिसोरनाव रेडियेसन होननाय बुस्थुआ नाङो।
दा बेबो मोनसे जाहोन औ आरो गुबुन गुबुन जाहोन दं जेरै जोंना ओ फेक्टरिफोर लुबाय बिनि बिनि बारहावा फैबाय गेस गारजि ओंखारबाय। आरो जोङो ओ जायगाफोरखौ लेथ्रा खालायबाय दा जि ओ द सिन दावलाया थानो जायगा मोजां जायगा मोने मोननि सायाव माने जोबनो हा हमबाय। आरो बिनि आरो दंबावो खारनावथा आं मोनसे खोथा होनबावनो आरो माने जोङो मानसि होननायानो माने सिखार खालायबाय थायो दाउखौ।
अह दाउ गावनाय आरोना नोंथां।
बा दाउ गावबाय ओमफ्राय दाउखौ माने जोङो गावै गावैनो जोबनोसैयाव लाबोबाय माने दा औ । नोंथाङा एसे आं होननायखौ मिथिदोंबा फोरमायफिननो हागोन ।
औ । जोङो आंङो बुंनो सान्दों जोङो दाउसिन दाउलानि ओ ओ एक्सटिंसन बा थैलांनायखौ जोङो माबोरै बासायनो हागोन बेनि एसे सोमोन्दै आं फंनैसो गोसोआव फैदोंमोन बेखौ आं बा सानैजोंबो फोरमायलायनो हागोन । आं मा मिथियो बेखौ सावरायगोन ओ नों औ औ औ नोंथाङाबो मिथियो ब्ला नोंथाङाबो सावरायबा मोजां जागोन आं दा एसे फंनैसो सावरायग्रोनो सानबाय । माबोरै जों बासायनो हागोन दायो बे जिबायदि जाबोन जाबाय थानाय दाउ थैलांबाय थानाय बा नुनो मोनोनि गोमालांबाय थानायफोरनि ओ माब्रै जों बासायगोन बिनि बारैमै आरो ।
औ औ ।
जोङो फार्स्टआवनो जोङो बे जिथु दाव गावनाय बेखौ जोङो पुरना पुरि ओ सोब जायगायावनो बा सोब स्टेट बा सोब ओ बिदिनो ओ बेलेक बेलेक ओ डिस्ट्रिक्ट बा अल इण्डियाआवनो जोङो बेखौ बेन खालामनांगोन । ओमफ्राय जों जायखौनो गावनाय नुयो बेखौ जों
आं होननो थांदों जे ओ बेखौ अल इण्डियाल' नङा बे गुथै बुहुमावनि माने जों थानाय बुहुमावनो आरोना बेखौ माने बन्द' खालायनाया मोजां माने
औ औ । ओ जोङो बेजिबो खालामनो हायो जाय जायखौ जोङो दाउ गावनाय नुदों बा बिदिनो दाउ सिखार खालामनाय नुदों जों बिसोरखौ ओ फाइन लानानै ओ बोसोरसेसो बा बोसोरबा बिदि जेल जानाय बा बिदि नियम बानायनांगोन होमबासो एसे स्ट्रिक जालांगोन होमबासो उम्म जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बिदि दाउ गावनाय नङामो मा नङा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरल' नङा बिदिनो ओ
सेंग्रानिफ्राय बोरायसिम मानसि होननायानो औ औ दाउ गावनायखौ बुलावबो साननो हायि ओ जानायनि थाखाय जे जोङो केप्स बा आयदा खालामनांगोन । बा नियम बिदिनो बानायनांगोन जों ।
औ ।
ओमफाय जोङो ओमफाय जोङो बेसे हायो एसेबां जोङो दंफां लाइफां गायनो नाजानांगोन जाहाथे दाउफोराहाय ओ बिदिनो ओ जानाय खौनो होनोना? बिदिनो दंफां लाइफांजोंथ' जों जानाय मोनो मा मोनो आर बा फ्रुइटस फ्रुइटस बा फिथाइ सामथाय मोनो जों ओ बेफोर सो बांसिन जायो नालाय दाउसेन दाउलाफोरा जोङो बिदिनो फिथाइ साम थायनि उम्म दंफां गायनांगोन बा बिदिनो थालिर दंफां बा मेरला दंफां मोनो बेखौ जोङो गायनांगोन बिसिबां हायो इसेबां नाजानांगोन गायनानै सेभ खालामना दोननो ओ जा दे बेलेगफोरा दंफां लाइफां दानफायैनि दा नोंथाङाबो बुंखादोंमोन ना दं फां लाइफां दानफायजों माजों बिदिनो दाउनि संखिया खमायलांङो मालांङो जानो मोना मानो मोना आरो बिसिनि उम। बिसोर बिसोरोथ' ओ दंफां लाइफाङावनो गावनि बाहाखौ लुयो बा न' न' होनजायोबा बिदै दैयो दंफां लाफां गैयाबा बिसोरो अ बाव अबावदि जागोन लोंगोन बा थागोन ना ओंखायनो जोङों दं फां बेसे हायो इसेबां गायनो नाजानांगौ जाहाथे इदिनो दाउफोराहाय थैलांङैनि ओ संखिया बारायलांनायनि दाउफोरना।
उम उम।
आरो ओ आरो जो मोनसे जाहोनानो जाहैबाय ओम जोंङो दाउफोरखौ बासायनो हानाया ओ जोङोहाय उम बिदिनो जोंङो ओ टावार बा मा इनि रेडियेसन गनायफोरखौ खमायनो हायोबा जोंङो ओ खमायनायनि बेबस्था खालामनांगौ। ओ दाउफोरनाव बांद्राय ओ एफेक्ट जायैनि।
बे दाउसिन दाउलाखौ माब्रै बासायनो हागोन? जों फास माने दाउसिन दावउलाखौ बासायनो हागोन होनोबा ओ जोंङो माखासे होनलायदों जेराव माने हाजो हालायाव दंफां लाइफां थायोना?
औ।
बेफोरखौ माने जों दानालासिनो इदिनो दोननांगौ माने बेनि थाखाय माने दाउसिन दावलायानो जायगा आदार नागिर नागिर बिरथिंला बायो दाउआ एथम बिरथिं बिरथिंला बायो नालाय
औ नोंथां।
ओ बेनि थाखाय माने जोङो बेफोर हाग्राखौ सिफायालासिनो जों बिदिनो दोनब्ला माने दाव सिन दावलायाबो थानो जायगा मोनगोन बा जानो आदार मोनगोन ओमफाय इसिनि संखिया बारायफैनायनि सान्साव फैयो आरो माने।
औ औ सैथो।
उम दाथ' आं बुंनाय खोथाखौ एसेबाबो मिथिगौमोनबा नोंथांङा माबोरै । होनबा जागौमोन।
आंङो नोंथांनि ओ बुंनायफोरखौ बा ओ नोंथांनि सावरायनायनिफ्राय आंङो जोबोद सोलोंथि लानो हाबाय नोंथां दायो। आंङो जोबोद गोदान गोदान ओ मिथिबाय नलेजबो लाबाय नोंथांनि फाय आरो आंङो मिथिबायबो माबरै मारै ओ जों बासायनो हायो बे दाउ सिन दावला होननायखौ ओ बा जिब जुनारा होन दा बहुद गोजोननाय मोनबाय आंङो नोंथांजों सावरायनानै। बे ससेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन खोमा नोंथां।
गोजोननाय थाबाय होनबाथ' आंबो गोजोननाय थाबाय जे नोंजों रालायनो मोनना।
औ नोंथां।
औ दे।